दां
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों खोनादों नोंथां। अ अ नोंथां जों होमबोला दिनै अ बर'फोरनि
औ नोंथां।
औ आरो जौनिफ्राय मा मा मोनो ओ बिनि बागै एसे सावरायसै जोङो जौ बानायनायाव मा मा बे
औ जागोन नोंथां बेयो जोबोद मोजां जोबोद मोजां आयदा नोंथां सावरायनो हागोन।
अ बा नोंथाङा जागायग्रोदो होमबोब्ला
अ जागोन नोंथां दा जोङो बर हारिनिखौल' सावलायनोबाथ हागोन जोंनि ओनसोलाव दा जेरैबायदि जौखौ बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंनो खिन्थासै नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दा जेनाखि जौ बेखौ जोङो गिबिथारावनो दखाननिफ्राय जोङो जायखौ जोङो एंखुर माइरंबो होनना मोनथियो एंखुर होनना मोनथियो बेखौ जोङो दखाननि फ्राय बायना लाबोनानै जोङो न'आवहाय ओ दो मोनसे गिदिर लानानै जखानि लानानै जेनेबा जों एंखुरखौ बेसेबांनि बायना लाबोदों बिनि जखाखौ लानानै जोङो दोखौ जानगोन अर सुनानै आरो बेयाव जोङो ओ दै होनानै जखानि दै होनानै जों बेयाव एंखुरखौ होस'नो। जेला बे दैया रानजोबगोन अब्ला राननानै जों बेखौ अबेबा मोनसे माबायाव गुवार जायगायाव जों बेखौ फुवारनानै गुसु खालामगोन गुसु खालामनाय बेवहाय ओमफ्राय जोङो मोनसे एमाव एमाव नोंथाङाथ' मोनथिखायो नङा होमबा एमावखौ?
ओ मिथिं मिथिं एमावखौ बे खाखोर बिलाइ होनानै बे ओ बेखौ एवाइखौ बे खाखोर खाखोर बिलाइ बानाय जायो बे एमाव औ।
औ नोंथां नंगौ नंगौ आमफ्राय बेखौहाय जोङो बेनिफ्राय सिफ्लेनानै जों जेब्ला बै माबाया एंखुरा गुसु जायो अब्ला जों बेयाव सारलानि बेखौ फुननानै बेखौ जोङो अबेबा गरम जायगायाव जों खाथेनानै दोनो आरो जाहाथे माबायाव बाल बालथिंआव सोयो आरो बेनि जोङो बेयावनो जोङो जौ खौ मोनसे मोनो जेरै जों बेखौ जौ बिदै होनो आरो। जौ गोथां आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ बेखौहाय साननै उनाव जोङो बेखौहाय अर सुफिननानै जों बेयावहाय जेरै बे गाहायाव दो मोनसे होयो आरो बिनि गोजौआवहाय मोनसे मोख्रा खर' होननाय मोनसे होबावो। आरो बिनि गोजौआव मोनसे मा होनो बेखौ दो होबावो आरो।
औ।
उनाव जों गाहायाव अरखौ सुना होबाय थागोन बन होनानै आरो बेनि उनाव जोङो ओरै गोजौआव दै होबाय थागोन माबायावहाय। गोजौनि गोजौसिननि दोआवहाय बेयाव दै जेब्ला दैया दुङो अब्ला बे दैखौ जोङो गारनानै आरो बेयाव खनसे दै गोदान होबावो बिदिनो खालामनानै जों जौ गय औ जौ गोरान जायखौ सेरेब होनो जों बेखौ मोननो हायो आरो नोंथां। दा जोंनियाव जौखौ बेफोरबायदिनो सङो, बनजोंहाय अर सुनानै दा नोंथांमोननिजों सेरेब खौ बा जौ गोरानखौ माबायदियै बानायनाय जायो नोंथां?
अ दे जो जोंनिथिंना नोंथां? जोंनि ओनसोल आरो साखाथि फाखाथि गामिफोरावथ गोदो गोदायनि बेखौनो संबोदों जोंनि बर आइजोफोरा। आरो जोंनि बे जौखौथ बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां गासैबो गासैबो मा आथिखाल एसे खमिबाय गोदो गोदायथ गासैबो नखरावनो संजोबोमोन बे जौखौ।
औ नोंथां नंगौ।
थायो मा लोंनो थाखाय आरो जोंनि ओ बर सुबुंफोराथ आबा आबाद गाहाय हारिखा आबाद मावनायाव। फोर जों बे जौआ। जेनेबा जों आबाद मावनाय मानसिफोरनो खामानि मावनो माइ गायनो ओ हालेवनो लाबोना बिसोरनो जौफोरखौ होनाय ओंखाम जानाय सम समाव बेनिखायनो गासै सैबो नखराव जों बे जौखौ संनाय बेखो नुयो आरो जोंनि आ जोङो जोंनि थिंथ' जौ खौथ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ माब ओनो इंखुर माइरंखौ बायना लाबोयो। मोनसेयाव ओ ओ मा बुङो बेखौ संनाय जायो संनानै बेखौ जानाय उनाव बेखौ मोनसे प्लास्टिकनि सायाव
औ।
लाना होनाय जायो। फेरला ना जेरै जोंनि ओ माइखो गल गल खोमा खुलुमा बावबाय जों ओ जोंनि थिं बाखोर होनो बाखोर। बे बाखोरखौ मा होनो सेफ्लेना
औ नोंथां।
गारनानै मा होनो बेखो मिक्स खालामनाय जायो आरो। मिक्स खालामनानै ओ बेखो प्लास्टिकआव खाथाय हान-हान्दि नङा माबायाव सोना दोनो। बिनिफ्राय जोङो अ जौ जौ अखारो। बेखौ मा ओनो जोंनि बर' बेखौ जोंथ' हाखाफोराव बेखो मा होनो इखो जों सोंथायानो जौ गोरान एसेयावनो जों बेफोरफोरखो
औ नोंथां।
आरो बेखौ आरो मोनसे आरो बिनि उनाव जों बेखौ संनो हायो। संनो जोङो। जौ गोरानख दुनाय जायो आरो सेरेपखौ सेरेपखौ मोनो। ए बे बिनि। बेफोरबायदिनो सं-संनाय जादों आरो ज जोंनिया जनिफ्राय। जौखौथ' जों जोंनि बर'फोरा बयबो लोंखायो। आरो जोङो आरो मोनसे जोंनि बर। फरायनायनि थाखाय मोजां जायो जोंनि।
औ नोंथां।
फिसिखायो आरो बे अमाखौ फिनाय फिसिनायाव जोंहा मदद होयो आरो बे बेनिफ्राय अफ्रि मोनसे। ओंखारो सेरेबा सावखावनायनि उनाव उफुरै ओंखारो। बे उम्रि। खौ अमानो जाहोनाय जायो आरो। जाहोयोब्ला अमाफोरा थाब देरो
औ नोंथां
फाननो हायो मुलाम्फा मोनो बेफोरबायदिनो
औ नोंथां औ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जौ सावनाया जोंनि जेनाखि बर' हारियावहाय माखासे मददबो खालामो मानो होनना बुङोब्ला जोङो अमा फिसिनानै जोङो जेनाखि जौनिफ्राय मोननाय आग्लायनायदैयाव अफ्रि बेखौ जोङो अमानो होनानै फिनो हायो आरो बै अमानिफ्राय जोङो गोबां रां मोननो हायो जेराव जोङो न'निइस रांखान्थियारि जेंना नुजाथिनायाव जोङो बे अमा फाननानै फैसाजों सुस्रांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
नंग-न नंगौ-न आरो जोंथ' माखा जोंनि जौ दे जौफोराथ' जोंनिया माखासे जेरै जुमाय आरो जुमाय सेरेबफोरावथ' जोंनिया जि आइटेंग मोनदों जोंनि बर'नि
औ नंगौ नंगौ थार
आरो जोंनि जोंनि जुमायखौ मोननै रोखोम मोननो हानाय जोंनि जेरै नर्मेल माइरंनि जुमाय आरो लोगोसे माइ
औ नोंथां
जों औ संना जोङो बेखौ
औ नोंथां
बैसागो दमासिफोराव जोङो ज' ज'यैनो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जों बर 'फोरखौ मायब्रानिफ्राय बानायनाय जायो बे जुमायखौ अ आरो जोबोर गोथ थो गोथाव जायो आरोखि गोदै जायोै बे माइब्रानि जौआ जखाया लोंनो थाखाय आरो अ नोंथांमोननि थिं बे माइब्रानि जौ मोनो थाङोदा
मोनो नोंथां नाथाय जोंनि ओरै बेफोरनो औ मोनो नोंथां थांमोनो नाथाय ओरैनो समाव बहुद खम मानसिफ्रा बानायो नाथाय जेब्लानाखि बैसागो बोथोरा सफैयो अब्ला बेयावहाय गोबां मानसिफोरानो बानायो मा माइब्रानि जेनाखि जौ बेखौहाय मानो होनना बुङोब्ला बेखौ बानायनाया एसे अ बेनि बेसेना एसे बारा जायो जायनि जाहोनाव बेखौ जोंनि मानसि जेनाखि लोंग्राफोर बिथांमोनाबो एफर्ड खालामनो हाया जेनेबा बेनि रांखौहाय बेनिखायनो जोङो बेखौ बैसागुआवल' बाहायनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ बे बेखौ माने बैसागोआव नंगौ नंगौ बैसागोआव खालि न'आव लोङो नो थाखायल' गोबां सुबुङा सङो आरो किसुमान बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो सङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ
आरोथ' जोंनियाथ' दा जौआथ' गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर' बर हारिनि गेजेराव सदों दो आरो जोंनि दाबो आथिखालाव जउआव सोलिबोदों आरो जोंनि बर' हारिफ्रा दाबो बेखौ अ सावनानै जिउ जिउ जिउ राहा आ खुंबोबाय दं न'खर सलादों बेफोर जौआरि फानानै सोलिबोबाय दं गोबां गामिगफ
नंगौ नोंथां थारैनो
औ आ लोगोसे बिफोरथ अ न'खर सोलिदों आरो आ किसुमाननि माने गाज्रि हुदाबो जादों बर' हारिनि थाखाय बे
औ नंगौ नोंथां बे थार खोथाया औ नोंथां
लोङै अलसिया जोब्बा जेबो लोङिनि गावनि हारिनि थाखायसे ए
औ औ नोंथां
आरो जोंनि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा आ होवा मार बे जौखो बाहाय मोजाङै बाहायनो रोङाखै नांगौ नांगौ समाव लो लोंनो रोङाखै गासै समावबो लोंबाय थानायखौसो जों नुयो आरो फुं हरखौ बेनि थाखाय एसे हामा जादों आरोनि हारियाव गाज्रि गोग्लैदों
नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथांमोननिथिं थ' न'खर नखरथ' जों नोंथांमोन
खोनानो मोनाखै नोंथां सोंफिन सोंफिन नोंथां
अ नोंथांमोननिथिंङो नखर'नखर खर' ओ जो
औ नोंथां खोनानो मोना यै आङो नोंनियाव एसे
अ जौ जौखौ ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननि थिंक्स संनाय जायो ना जाया न'खर न'खर
औ जायो नोंथां जायो संङो गोबां मानसिफ्रा संङो जारै बे जोंनो जोंनिबो फालांगि खालामो नाथाय दा एसे खम माने बांङाय नुनो मोनसै आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बयबो सोलोंथाइ लाबाय जेनाखि बे जेनाखि जौ बे जिरादखौ मानसिफोरा बेनिफ्रायसो जानगार जाबाय जानगार खालामबाय जौ बुस्थुखौ मानो होनना बुङोब्ला बेयो समाजाव गोबां ओ गोहोम खोख्लैहोयो जौआ गाज्रि गोहोम खोख्लैहैयो औ जायनि थाखाय जोंनि दानिनाखि सुबुंफोरा बेखौहाय खम खालामनो हमबाय आरो मानो होनब्ला गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय नालाय
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां होमबा नोंथां जोंहा समा दोनथ'नोसै ना औ
औ औ जाबाय नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
अ दे मोजां